औ
औ खोनादों ने नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ अब्ला जोङो दायो बे समाव जोंनि बर' हारिनि नि आबाद मावनायनि सोमोन्दै जों बे समाव सावरायनि ओ माइ आबाद खालामनाय फाथो आबाद खालामनाय बेसर आबाद खालामनाय बेफोरनि सायाव जों सावरायनायनि । अब्ला औ अब्ला नोंथाङा ओ आबादखौ माइ आबादखौ बोरै खालामो ओ नोंथाङा मोनथियो नामा?
नोंथाङा फोरमायनानै होजागोन ।
औ जोङो माइ आबाद खालामनो थाखाय सिगाङावनो जोङो जि फोर ओम जोंनि बर'निनो मोनसे गिबि आबाद बा गाहाय आबाद होननानै जों बुंनांगोन। मानो होनब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा थांनानै थानो थाखाय बांसिन आ ओ माइ आबादखौ खालामो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ ओ माइ आबादखौ जोङो खालामनो थाखाय सिगांग्रो सिगां हाल लेवबो ओ गोरान बिदि दुब्लि फोरखौ जोङो दै हो सोनानै बिदिनो हालेवो हालखौ हाल खौ जों गासै खनथाम खनथाम बा खोनब्रैजों हालेवनाय जायो आरो फार्स्टाव हालेवबाय आरो सेकेण्डाव बिदिनो दसे थानानै आरो हाल एवो हाग्राफोरखौ फेसेवो एवनायनि गेजेरजों जा हाथे ओंखारनाय हाग्राफोरा जोंनि आबादखौ जाहाथे नस्थ' खालामा औ बिदिनो आरो औ जोङो ओ माइ गायनो थाखाय माइज्लिफोर जोंहा दोननाय थायो बेखौ जोङो दैयाव सोमनानै ओ हरसे मानिफोर दैयाव सोमनानै जोङो बिदि फेंखाहरोना बे माइआ अब्ला फेंकार अब्ला जोङो बेखौ औ मा होनगोन बेखौ गोथिया गोथिया जों फोयो गोथिया फोयो मास मोनसेसोनि उनाव बेयो निसय गोरा जायो खोमा मास मोनसेनि उनाव जों खौ फुयो आरो फुनानै जोङो लास्ट खनसे जोङो हालेवबावो बर' होनाय बर' होनाय होननानै बुङोना बे हालेवनायखौ जोङो बे बेबायदिहै माइखो ओ गामिनि मानसिफोर बा बांसिन जोंनिथिं आइजोफोरखो गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो फुनाया आरो फुनाया ओ हौवाफ्राबो हिनजावफ्राबो ओ गथ'फोरजों जय बयबो ज' नांनानै फुयो बेबायदिनो ओ आरो माइ गायनायाव जोङो ओ खिसुमान जायगाफोराव जोङो सावरि गायनायखौबो जों खोनानो मोनो आरो सावरि जोङो ओ जोङो नोङो जेनेबा साननानै ला ओ आंनि आबादाव बेबो मावफायबाय फ्रियावनो आरो बिदिनो आंबो बिनि बदल आरो मावहैना ओ गायना हैबाय बेबायदि आरो बेबायदिनो जोङो आबादखौ मावो आरो बिदिनो मावनानै जोङो ओ मास मोनथाम मोनब्रै बिदिनो थानानै जों बेखौ हानानै मो जेब्ला फिथाइफोर थायनानै मोनो अब्ला जों बिदिनो बुथुमो आरो आरो दानि जुगाव जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो गोबां बिदिनो ओ हासारफोर बाहायनो गोनां जायोसै मानो होनब्ला जोंनि आब फ्राबो जिबायदि हासार नांगौ बिदिबो किसुमानाव गैयाबो जालांदोंसै आरो गोबाव जेरैनो आबाद मोनसे जायगायावनो औ मोनसे जायगायावनो जुदि आबाद खालामबाय थायोबा माने बिदिनो हासारफ्रा एसे खमायलाङो आरो बे बिदिनो जोङो औ इउरिया हासार बेफोरखौ बाहायनो हायो आरो उम
औ नंगौ नोंथां जोङो मिथिनो मोनो जि बिदिनो मोन से आबादखौनो जोङो मोनसे हायावहाय गायबाय थायोब्ला बा मावबाय थायोब्ला बेयावहाय हासारा गोमालाङो होननानै मिथिनो मोनो।
औ औ इदिनो
बेनिखायनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि मोनसे हायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जेरैहाय जों नोंथाङा बुंदों जे जों बर' हारियाहाय मोन बे माइ आबादखौनो बांसिन मावोबा माइ आबादावनो जों बांसिनै सोनारनानै थायो
औ बेनिखायनो जोङो माइ आबादखौ मावोब्लाबो जोङो मोनसे माइ आबादखौ जोङो गुबुन गुबुन जेरैहाय मायाहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ ना जेरैहाय बायसमोति बंगबन्ध सना मासुरि बिदिनो गोबां रोखोम नि माइब्रा जोसा बिदि दङ नालाय बेखायनो जोङो मोनसे माइखौहाय जोङो गोबां बोसोर मोनसे हायावनो मावनाय जाया जाहा जोंनियाव बे गुबुन माइ आबाद मावनायनि गुबुन माइनि हासारा जाहाथे बैयाव गुबुन माया जानो हायि बि बिखौ बिनि थाखाय जोङो सोलाय सोलाय बोसोराव सोलायाब्लाबो नै बोसोरनि उनावहाय जोङो सोब सोलायनानै मावनाय जायो आरो माइ आबाद खौहाय
औ औ औ
जोङो हायोब्लाथाय जोङो दा नुनो मोनबोदोंदि जों बर' हारियाबोहाय माइ आबादजोंनो सोनारनानै थाबोनाय हारि नालाय बेनिखायनो दा जोङो मेसेंङाव बोहाय जोङो माइ आबादखौ मावबोनाय नुदों जों मिथिनो मोनदों जेसेबां दैज्लां समावहाय जोङो जेसेबां हासार होयो बिनिख्रुइ जोङो से गुन बारा मेसेंनि मायावहाय होयो आरो बे समावहाय जोङो जेसेबां दैज्लांनि माइ आबादखौ जोङो सामलायो बिनिख्रुइ बांसिनै जोङो मेसेंनि माइ आबादखौ सामलायनायखौ नुबोदों आरोना नोंथां
औ नं
जोङो दैज्लां समावहाय जोङो हाग्राखौ दांनाय जाया बेवहाय जोङो हाग्रा थैनाय बायदिसिना बिदि मुलि होनाय जायो आरोहाय मेसें समावहाय जोङो मुलिनि अनगायैबो जोङो गावनो सुबुंफोरानो बेखौ आखाइजोंहाय दांनानै हाग्राखौबो गारबाय आरो हाखौबो मोजाङै गुरै जानायनि थाखाय हा हाब्रुखौबो सेग्लिनानै होनायखौ नुबोदों जाहाथे माइआ मोजाङै जुरजाबोनो हायो बिनि थाखाय आरो आबाद बुङोबा जोङो माइ आबादखौल' बुंनो हाया माखासे गोबां रोखोमनि आबाद दङो जेर जेरैहाय मैगं थाइगं आबादखौबो बुंनो हायो जोङो लाव खुमब्रा जेरैहाय जोगोनार फाथो आबाद नोंथाङा बुंदोंमोन बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादखौ जोङो मावनो हायो दैज्लांनि गुबुन रोखोमनि आबाद आरो मेसेंनि गुबुन रोखोमनि आबाद दङ जोंहा गावबागाव गावबागाव बोथोरनि हिसाबै आलदा आलदा गाबागाव जुदा जुदा जोङो आबाद मावनो हायो जेरैहाय मेसेङाव जोङो लाइ लाफा कबि बेसर देसि दुन्दिया बायदिसिना गोबां रोखोम आबाद मावनो हायो।
औ नंगौ औ।
फोरखौबो बिदियैनो जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो आरो। नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन आबादनि सो दैयाव आरोबाव।
ओम। आरो आबाद जोङो दालिफोरखौबो जोङो फोनो हायो। बा औ सबाइ औ हा सबाइ जौखौ जोङो बर'नि मोनसे जोङो ओ मुंदांखा मोनसे जानाय बेबो सबाय। जों बेखौ मिनथियो औ। बेखौबो जोङो फोनो हायो माने किसुमाना ओ माइफोरखौ हाखांनायनि उनावबो बेयावनो माने बेगरफोर गारनानै होयो आरो किसुमान ओ आबादफोरनिखौ बेयावनो आरो मोनसेबाव जोङो आबादखौ बोखांफिननो हायो आरो आरो जोङो ओ बुंनो हायो फाथो आबाद फाथो आबादखो जेब्ला जों खालामो गोरान खेथि हिसाबै जोङो जेब्ला फाथोखो खालामो अब्ला बे फाथोखो जोङो दानिया एसे खमायलांनोसै फाथो आबाद खालामनाया मानो होन ब्ला ओ जोङो गोदोनि दिनफोराव दुरुंफोरखौबो जों माने न'फोरावनो गावनो बांसिन बा नायना लायोमोन आरो जेरैहाय फाथोखौ जोङो फोनायनि उनाव जे फाथोखो दाननानै ओ बे जिथु फाथो दंफां बेखो दैयाव सोमना दोननानै बिनि बिगुरखो बिनि बिगुरखौ खयोमोन आरो ख'नानै बिदिनो बिखो दिरुं बनायनो हायोमोन आरो। आरो लोगोसेनो जि थु बिलाइ बेखौबो बिलाइनाखौ फोराननानै जोङो फाथो जि हेथु बेखौ फोराननानै जोङो नारजि जों खालामनो हायो बेबो जोंहा बर' हारिनि ओ मोनसे गुदि जानाय मुवा आरो। ओ मुंदांखा मुंदांखा औ नारजि अमा जों बुंनो थाङोब्ला ना?
औ नोंगौ‌ नोंथां।
बे आरो बेबायदिनो ओ माने ओ जोंनि जिथु उम आबादफोर मावनाय बे माने आरो जुदि जों बुंनो थांब्लावोबा थांबावोब्ला जोङो मेसें बोथोरफोरावथ' जों गोबां आबाद मावो आरो बिदिनो लाइ, लाफा, बेसर आरो जे जोङो बेसरफोर फोनानै जों बेसरखौबो जायो आरो लोगोसेनो जिथु बिनि गेजेर जों जोङो थावफोर बानायनो हायो। थावफोरखौ गावनो फेरेेदनानै जोङो बिथु बिनि बेगर बेखौ बेगरखो जोङो फो ओ फु नानै बेगरखौ जमा खालामनानै जों बिनिफ्राय ओ जानाय जि थाव जों बेखौ दिहुनना लानो हायो आरो गावनो जोंनि औ थावखौ औ मानो होनोब्ला जों औ बुंनो हागोन नोंथाङा
औ। जेरैहाय जोङो थाव गुबै थाव गुबैखौ जोङो माखासे जोंनि देहानि माखासे मोजां खामानिनि थाखाय जोङो बाहायनाय जायो बेखौ।
औ औ नोंगौ।
माखासे बिददिनो जेरैहाय ओन्दै फिसा गथ'फोर जेरैहाय गगा मोननाय बायदिसिनायावहाय जोङो बेखौ बिसिनो मोखां बा ब्रि खर' थालोआवहाय जोङो जायखौ इन्दि बिफां होननानै मिथियो बिजोंबो जोङो लगायना गुदुं खालामनानै फिननाय जायो।
औ औ औ।
बेखौहाय जोङो जोंनि देहानि माखासे मोजां खामानिनि थाखाय बाहायनायखौ जों नुबो नो मोनबोदों आरो।
औ नंगौ आरो आरो लोगोसेनो जि ओ बेसर बेगर बिखो आङो माने ओ जोंहा जेब्ला गथ' गोरलैसफोर जोनोम जायो बिनो जिथु गान्दु जों होनाय जायो आं बि यावबो बाहायनाय नुनो मोनदोंमोन।
औ नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों जोङो बेखौ गान्दु हिसाबैबो बाहायनाय जायो उन्दै गथ'फोरनो
औ औ नंगौ औ ओ आरो जोङो ओ खेथि जोङो आबाद जोङो आरो मा मा खालामनो हाबावो ओ मेसें बोथोराव कबिफोर जों गायनो हायो नोंथाङा जि बुंबोबाय जोगोनारफोर ओ खुम ओ आंबो बावलायलांबायलै माला समाव मा आबाद मावोमोन
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनि रायलायनांगौ समाथ' जाबायानो नोंथां बिदिब्ला जोंनि रायलायनांगौ समखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां औ दे औ औ दे ओम